गोजोन मोनाबिलि नोंथां। ओ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ जोबोर गोनांथि आयदानि सायाव मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
बै आयदायानो जाबाय जोंनि बर'नि दानाय लुनाय नङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर दानाय लुनाया ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बर' माहारिफोरा बोरै मुखुब जाबोदों आगोलनिफ्राय बोरै मुखुब जाबोदों बैफोरनि सायाव खोथा सावरायगोन। ओ दानाय लुनायाथ' जोंनिया ओ गोबां आगु आगु समनिफ्रायनो ओ दासिमबो जा जा जाबोगासिनो दं नंङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर ओ दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो बर' आइजोफोरा गोबां मुखुब जाबोदों एबा गावखौ ओ रों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिबोनो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बैफोर दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जों ओ जोंनि बर'नि आगर बायदिसिना मुंनि आगरफोरखौ जों बेरखांहोनो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
गोदोनि जुगावथ' गोबां ओ मुंदांखा दागिरिफोरनि मुं दं। नाथाय आं बारा मोनथिजोबा बैफोरनि मुंफोरखौ। नाथाय आं दं होनना मिथिगौ ओ गोदोनि गोबां ओ मुंदांखा दागिरिफोरा ओ जोंनि बर' हारिनि ओ दानाय लुनायखौ फोथांनानै गालांदों नंङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोरनि गेदेमा सुबुं दागिरिफोरनिफ्रायनो जों बर' माहारि एबा बर' आइजोफोरा बै दानायखौ फोरोंनानै लानानै जों ओ आगर दिहुनदों एबा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ दिहुननो हादों नंङा होमबा नोंथां?
औ
बैफोर आगरजोंनो जों जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो। एबा जों जोंनि गाननाय जोमनायखौ दिहुननानै लानो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
दानि जुगाव बुंनो थांङोब्ला जोंनिया गोबां टेक्सटेल इन्डासट्रि टेक्सटाइल इन्डासट्रि बायदिसिना दानाय लुनायनि खामानि ओंखारबोबाय नंङा होमबा नोंथां।
औ नांगौ।
बै दानाय लुनायाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा एबा बर' आइजोफोरा गोबां फालो फालो थांनानै सि दाहैनायखौ जों नुनो मोनो। बैफोर सि दानायखौ नुनानै जों जोंनि बर' हारिखौबो। गोबां। गोजोननाय एबा गोजौआव थांनाय नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ। नंगौ
बैफोर दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो। जोंनि बर' सिख्लाफोरा गोबां बर' आइजोफोरा गोबां मुखुब जाबोदों एबा गावसोरनि रोंगौथिखौ देखायबोनो हादों दिन्थिबोनो हादों। बैफोर दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जों बर'नि गाननाय जोमनाय बर'नि दं। दख'ना बर'नि गामसा बर'नि आर'नाइ बैफोरखौ दिहनबोनो हादों। द नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बर'नि दानाय लुनायजोंनो जों बै आर'नाइ एबा। दख'नानि आगर बायदिसिना गामसानि। गामसा दिहनबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ दाहाय बर'फोरानो दानानै एबा। गावसोरनि आखाइजों दानानैनो गोबां दख'नानि आगर। बैफोरखौ समायना समायना गानबोगासिनो दं बर' आइजोफोरा। नंङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि आर'नाइ ओ गोबां। साफा साफा एबा समायना समायना आगर होनानै। जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ गोबां गेदेमा। सुबुंनो बावलांदों एबा गेदेमा सुबुंखौ बरायबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बैफोर आर'नाइ फालिफोरखौ जों आगर होनानै समायसार होदों। आगर होनानै जों दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जों। बैफोर आर'नाइखौ। मोनसे गेदेर सिनायथि होनो हादों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बर'नि देरसिन। फालि महरै एबा आगर महरै। खिनाय जायोब्ला जोंनिया आर'नाइ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
आर'नाइखौ जों जेरावखि मेला एबा। फोरबोआनो जाया मानो एबा फराय फरायसालिफोराव गेदेमा सुबुंखौ। बरायनायानो जाया मानो बै आर'नाइखौ जों बावनानै। एबा गेदेमा सुबुंखौ बरायनानै जों सिनायथि होयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बैफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया। समायसारबोदों एबा बै दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया। बर' माहारिया एबा बै आइजोफोरनि। गेजेरजोंनो बै दानाय लुनाया जोंनि बर' हारियाव जौगासिनो सारबोदों नङा होमबा नोंथां दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जों बर' हारिखौ सिनायहोबोदों एबा आइजो माहारिया गोबां दानाय लुनाय दाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दानि जुगावथ' हिसान खौ बारा नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां ओ दानि जुगाव गोबां आगजु ओंखारबाय मेचिन ओंखारबाय दानाय लुनायनि बैफोर आगजुजोंनो गोबां सहसैनो जों गावसोरनि दानाय आगरखौ दानायजोंनो बै मेसिननि दानायजोंनो जों गोरलैयैनो दहनना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
उम
ओ बैफोर मेसिन ओंखारनायनि जाहोनाव जों दानि जुगाव न'खर न'खर थाङोब्ला हिसानखौ बारा नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दानि जुगावथ' टेक्सटाइल ओंखारबाय बै टेक्सटाइलाव बर' आइजोफोरा एबा बर' आइजोफोराल' नङा बर' जोहोलावफोराबो जोंनिया बै टेक्सटाइलाव ज' ज' थांनानै हिसान दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बैफोर बैफोर टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिनिफ्रायनो जोंनिया ओ दानाय लुनायनि गेजेरजों आगर ओंखारबोनानै जोंनि ओ गाननाय जोमनायखौ समायसार होयो एबा जोंनि मिथिंगाखौ समायसार होयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बै गाननाय जोमनायनि आगरनि कलार एबा रंफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओं बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो बै दानाय लुनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथाङा हागोन मानो हाया जोन
औ
नोंथाङाथ' दाबावैसो दानाय लुनाय बर' हारिया माबायदिहाय दायो लुयो बेनि बागै गोबां खोथा आंनो फोरमायनानै थांखांबाय नङा होमबा नोंथां थेवब्लाबो आं एसे नोंथांनो फोरमायना होबावनिसै जे जोंना बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जोंना जि दानायखौ जों नुबोनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा जों जि दानोब्लाथ' जोंनो खुन्दुं नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
बै खुन्दुंखौ जोङो लाथा एम्फौ आथा एम्फौ लानानै जोङो माने खुन्दनोखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
लाथा एम्फौखौ जेब्ला जों फिसानिफ्राय माने मा होनो फिसिनानै जेब्ला जों गिदिर जानानै बैफोरो माने फिथोब थोबो अब्लानिया जों बैफोर फिथोबखौ ओ माने जोबनिफ्राय जों लाथा एम्फौखौ बख'नानै बे सोबखौ जों रुयो नङा होमबा नोंथां।
औ।
रुनायनि गेजेरजों जोङो आखाइजों जों बे फिबखौ सावस्रि लुयो बर' हारिनि आइजोफोरा नङा होमबा नोंथां?
औ।
जायनि जाहोनाव जोंना खुन्दुङआ ओंखारगो नङा ओमबा नोंथां?
औ।
गोदो गोदायथ' माने एसेबां माने डेभेलप नङामोन दानि जुगावसो गोबां डेभेलप जाबाय जायनि जाहोनाव मेचिनफोरजों आथिखालाव बेफोर खुन्दुंखौ दिहनो नाथाय गोदो गोदायथ' जोंना आखाइजोंनो मावजोबनो गोनां जायोमोन नङा ओमबा नोंथां? थिग बेफोरबायदिनो जोंना खुन्दुं दहननानै मा होनो बे खुन्दुंखौ थुननानै जोङो हिसान दायो मा मा नोंथां। जेरैहाय बै हिसान दानायाव जोंनो गोबां आइजें आयला नांगौ जायो जेरैहाय जेेनथेर सोरखि तातसाल मासरास गोबां रोखोमनि माने जोंनो नांगौ जायो नङा मा नोंथां बैफोराव जों जि द माने जि दानानै जों माने गावनि माने जिउखौबो माने मोजाङै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां? बैबोथ' गाज्रि खामानि न नङ ना मानो होनबा बेफोरखौ मावनानै जों गावनि जिउनि थाखाय रां आरजिनो हायो। जा जों बैफोर हिसान दानायाव जोङो माने गावनि हारिनि सिनायथिखौबो जों लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरैहाय दा जों बर' हारिफोरा दख'ना गामसा लांगा आर'नाइ दायो नङा होमबा नोंथां? बैफोरखौ खौ दानानै जोङो माने बेफार फालांगि खालामनो हायो नङा होमा नोंथां जायनि जाहोनाव जों माने रां मोनो बे रांजोंनो जोंना माने न'खरबो सालायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जोंना जेब्ला न'आवनो जों जि दायो अब्लाना जोंना बर'बो माने खामानि मावनो थांनो गोनांथियानो गैया नङा होमबा नोंथां? नि जाहोनाव जों न' थानानैनो जयैनो जनानैनो जों रांखौ खामायनो हायो नङा होमबा नों
औ औ।
थिग बेफोरबायदिनो जोंना जा नै माने आर'नाइ दं बे मोनसे मोन जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जायखौ जों मान हिसाबै बावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
थिग बेफोरबाददिनो जों दानायनि गेजेरजों माने गावनि गोदो गोदायनिफ्राय माने गावनि हारिमुखौ सिनायथि थि होबोनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बे दानायफोराव गोबां रोखोमनि आगर दं नङा होनबा नोंथां
औ
जायफोरखौ जों बुंनानै बुंनो हाया नङा होमबा नोंथां जेरैबाय थेवब्लाबो आं नोंनो नोंथांनो मोननैसो आगरनि खोन्थानोसै आगरनि मुं जेरैहाय जोंना दा दाउरायाइ दाउ मैना गराय आसुगुर बायदिसिना बेफोरबायदिनो दं नङा हामा नोंथां
औ
उम बेनि गेजेरजों आरो जोंना आथिखालाव जों गोबां माने डेभलप जानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव बैफोर आगरफोरा मेसिनजोंनो जायो नङा मा गोदो गोदायथ' जोंना एसेबां डेभेलप नङामोन जायनि जाहोनाव जों बेफोर मा होनो आगरफोरखौ आखाइजोंनो आइ आबैमोना जों आगर दानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला समाबो जानानै फैलाय अब्ला नों नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय नोंथांनि सायाव जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय अब्ला गोजोन्थों नोंथां
औ दे दे